औ
औ खोनादों।
औ जोङो दायो मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा एसे
आंनि सायाव आयडियाया बेनो माने गोलोम बोथोर सफैगासिनो आरो दङ दा नै फिथाइ सामथ जानायनि दिन सौफैगासिनो दङ दा फिथाइ सामथाइनि सायावनो जोङो सावरायजागोन नामा? सान्दों आरो
औ देलाय बुंलाय गोलोम बोथोराव औ मा मा फिथाइ मोनो नों बेखौ बुंदो उनावहाय आंबो बेफोर माखासेखौ आङो सावरायसिगोन । औ
जाहैबाय दा नै आमथिसुवा सफैगासिनो दङ दा फार्स्ट अफ अल सो बर' बर'नि माने जानाय बेै थाइजौ खान्था ल लिसु बेफोरनो मेन आरो आरो बेजोंनो लोगोसे खाला जामबो थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे ए जोहा माने माबायाबो थाबाय नै। ओ स ओ सुमफ्राम मोनो नामा बेबो थ थाबाय बेखौबो बे खौबो माने दायो मा होनोमोनलायो बेलाथि माबा हाइब्रिद ना माबो मोनसैनो।
उम। गोलोम बोथोराव मोनो आरो जों बेफोर फिथाइखौ ने?
फोर फिथाइखौ जोङो मोनो।
औ।
उम। जोङो बेफोरखौ जानानै जों माखासे बेनि फित्सबो मोनो। माने मुलाम्फा जोङो मुलाम्फा मोनो आरोना देहानि जोङो मुलाम्फ बा मोनो जोङो गोदो माने आबै आबौमोना होननाय खोथ जा नंगोना बा माने जोङो खान्थालखौ जानांगौनो आरो। ना खान्थाल जायो जायोब्ला मानि सक्ति जायोनो आरोना।
औ। आरो गरम बोथोरावनो गरमखौ दानगारोनो।
औ गरम बोथोराव गरमखौ दानगारो सक्ति जायो नि बोलो मोनो नानै बुंदों आरोना नंगौबो नामा आं बो मोनो आरो ना।
औ ना। गासै फिथाइ सामथाइयावनो माबा नङा माबा मोनसे ओ माने गुन थायो । औ बे औ बेखौ जायोबा जोंनि देहाया औ। ओम माने हारसिंनो माने मोजां मोनो। माने जों राफोद मोनो आरो।
राफोद मोनो औ । दा बेजोंनो लोगोसे दंबावो वो माबा मा होनो मानलायो ओ दा खैसिब खैसिब माबा ओ मिथामुर फ्रिबो मोनसिगोन एसे उनाव
अ अ अ हम उम उम उम
खमला नङा बे नारें माबाया गोखै गोखैया जुमब्रा नङा बैयो जुम्ब्राबो दङ जुमब्रानिफ्राय एसे फिसासिना बेहा मिथामुरि औ गोदै दैसुप सुप बेखौ माने ओ सं संख्रि बान्दलु लानानै
जानो मोजां
फोरजों ज' सावरायलायनानै जानो जोङो बिराद मोजां आरो । गोदोनिनो बे माबाथार बेयो बेखौ बे फोरो माने जोङो बर'फ्रा जायो। खिन्थु गोखैखौ जोङो औ बर'फ्राबो जाखायोमोन आरो । गोखै जानाया जोंनि देहानि जाखो जायखौ हजम सक्तिखौ बाराय होयो आरो ना ।
अ
जोंथ' बिराद माने म-माबा जानोसै ओंखाम जानोसै माबा फिथाइ सामथाइ बेलेग बेलेग जानो सै किन्थु बै नारें गो-गोखै खैया जेन'बा जोंनि जानाय आदारफोरखौ दोगोन खा खालामो आरो माने जोङो मैला माबाफ्रा माने स्र थांजो जोबो आरोना बेफोर फिथाइ सामथाइआ
औ लेबुवा मोनसे गुन दंबावो जे औ लेबुवा मोनसे गुन दंबावो जे माने बौनायखौ थाब रानहो हायोनो बियो बौनाय दोलानाय बेहाय बेखायनो बुङो ना औ अपारेशन जानाय नि उनाव लेबुखौ जानो मोनो होननानै नै डक्टरा
औ थिनो नंगौ किसुमान ओरैबो साननो हागौ गौ नों मुलि जादोंसो गोखै जानो मोना होननानै खिन्थु खिन्थु बिहा माने माबा दं आरो
औ गुन दङ दानगारा बियो मुलिखौ माने बेखौ रानख्रेब होनो हानाय गोहो स दङ बेहा औ आरो नै जों माखासे फिथाइ मोनबावो जायफोर अरायसम थाबाय थायो जोंनियाव
औ दे दे बुं औ दङ बेबो
थालिर नारेंखल नङा होमबा?
खल दङ नारेंखलाबो बो मोनसे आं सानो आरो
उम उम
नालेंखराबो माबा मोनसे सिजोनफोर दं ना? मा बबेबा मोनसे बोथोराव जोङो खोना मोनबायानो थायो र' मोननायानो मोनो खिन्थु बै नाला आं सानो आरो नालेंखरा मानि खुंनायनि दङ बेहा बो ओमफ्रायो माबार बै सोमाव हाय यो जि समाव माबा बेयाव गोरानल' मोनै आरोना नारेंखलखौ गोरानल' मोनैगोन खिथु बे समावहायो दाबबो ना मोननाय नङा आरो
औ आरो नारें खर फिथायाबो गोबां गुन दङ। नालेंखुरनि रोसि लोङो मानो अन्थाइ जानाय सुबुंफोरा नालेंखर रोसि लोंनांगौनो? बिदि लोंबाथाय अन्थाया गलाङोनो। माने डक्टरफ्रा बुङो आरो जाय फोरा दुरबल जायफोरा दुरबल जाबा थायो बिसोरनो नालेंखर रोसि लोंनांगौ आरो
उम बे बेथ' नंगौ माने आंबो सानो आरोना नारेंखर माने फिथाइ बै मोदोम आरि जानायनिफ्राय बै फार्स्ट खिनिखि माने दाब दङना बे दाबनि इया एकदमबारे माबा माने गुन गोनां मानि बेयाव जाखिनि माने उम जोंनि देहायाव बिटामिन नांगौ बे भिटामिना गाद गासिबो दंजोबोनो बेखौ मोनदों आरो आङो माने बेयाव जाखिनाखि जामुं आद थारनि होन मा होन गासिबो बेयाव दंजोबो आरोना बेयाव गलायनानै अबे रोसिखिनियावनो बे रोसियासो बे रोसियानो लास ओइ नो लाथा खानानै माबा जायो आरोना मोदोम जायोनो मोदम जायो आरो माखासे आग्लायनानै थानाय माखासे मबाया माखासे मबाया माने बिदै जानानै था थायो आरो ना
बिदैबाबो बे बिदैआव अब्लाना बिदै
रस थाला बै जाखिनाखि रस हा रसआ गासिबो बेयो मोदोमाव हाबफिनजोबबाय औ आरो सानना नाय नोङो उम बेयो माबा मा होनोम मोनलायो बे बि दैयानो लासै लासैनो माने मोदोम पजिसनाव फैनो फैलायदों होनब्ला बिनि गुन सक्तिया माबायदि
उम बे मि मिथिंगानि सोरजि जिआरो औ उम बेबायदिनो जोंनि सोरगिदिं गोबां फिथाइ सामथाइ जोङो मोनो जानोबो मोनो आरो गायनानैबो लानांगौ नङा होमबा औ जाय जोंनि देहानि थाखाय औ जाय देहानि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बे फोरखौ जों गायनांगौ आरो जानांगौबो आरो नै जोंहा फिथाय सामथाय जानायनि सम फैगौ नों
सम सम फैगौ औ आमतसुवायाथ' आरो जोङो मोनसे बुस्थुखौ जोङो नोंबो होनाखै खै आंबो होनाखै आनारस आनारसाबोथ' आनारसाबोथ' बुहुत माने मोजां खिन्थु बारा जाबा खहा गोनां गासिबो मुवा बेसादानो बाराब्ला खहा गोनां जायो
नंगौबो नंगौ नंगौ
बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाया दा आरो गोदान गोदान जोङो जोंनि जायगायाव गोदो जोङो मोनजाफेरै फिथाइफोरबो जफैबाय जेरै ड्रागन फिथाइ होन्दोंना ड्रागन फ्रुइत्स जोङो बेलेगाव जोङो दा बन फिथाय खौनो होनबाय स्ट्रबेरी बाय आरो मा मादि ओंखारलांबावगोन जों लासैनो जोङो नुलांबाय थासिगोन आरो
औ आरो जों दा बेखौ जोंनि न'फ्रावनो गायो नङा होमबा औ माने जानांगौ फिथाइखौ जेसेबो मोनो जानांगौ आरो ना टेस्ट नायनांगौ देहानि थाखाय गासैबो मोजां
देहानि थाखायथ' फिथाइ सामथाइया गाज्रि नङा मोजां खिन्थु मोनसे मोनसे फब्लेम फैदों दा ओ माने बाजाराव फाननाया माने बेजाल बुस्थुफोरबो सफैलाय लांबाय आरो ना माने बै मेदि सिन फोर होनानै जि गोथांखौनो गोमोनखा खालाम
औ-औ आरो एम्फौ अरिनि
फौ अरैनि हो बाय बेफोरनि गेजेर जों- जोंनि देहायाव, माखासे माने खहा ला लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो ।
औ- औ, माथो होनबावनो? दायो मानसि
बयबो मानि ओरैबायदि जायो ओ आरामाव बारा मोननाय बायदि जादों । दा माने जोङो, आराम - आराम बुस्थु जागासिनो दं, सिङाव माराम खागासिनो दङ जोंनि।
बेनोथ' आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे औ बेखौनो बुंनो नागिरदों । जे गायग्राफ्रा मालाय मानो होआ जानो नङा होमबा? बयबो फाननो गावनि लाबनि थाखायसो, बुस्थुफोरखौ फाननानै नागिराखै होमबा? थ' बेवहाय एम्फौ जानाय बुथुफोरखौथ' रावबो, बायनाय नङा ।
औ-औ-औ बे जों जोङो बाइ नागिरग्रानि थाखायबो जायो मालाबा माबा माने ओरैबायदि जायो। जों मोजां-मोजां, साफा-साफा जिनिसखौ जोङो नागिरनाय जायो ।
औ बेनिखायनो बिसोरो मुलि होबाय बेसेन मोननायनि थाख खाय आरो मोजां, जानायनि थाखाय बेबायदि दि आरो अब्लाबो जों न'आव गायनानै लानानै जानो हा हायोबा बुहुद मोजां आ ने औ नोंसिनावलाय मा मा
ओ जोंनियाव नारें खमब्ला ओमफ्राय ओ थाइजौआ एसे दङ । गाहायाव थायग्रा थाइजौ बेयो । गोखै बो एसे बे दङ। ओमफ्रायथो बाखिथ गैला खान्थाला गोदो बिराद थायोमोन दङमोन ओमफ्राय लामा मोखाङाव रावबो मालाबा जाया । सिरि गारनानै मोनामग्लुंनायनि थाखायनो माने दान फायबाय । बेनिफ्रायनो थायो । खान्थालानो गैया दा ।
ए । जोंहानाव दंलायो एसे । एसे बुरजा थाइजौ खान्थाल खाला जाम बगाजाम आरो बे बन बैग्रि होननाया बिराद थाइदों एबारथ लिसुबो दं माने जोंहा माने बायनाय बायनाय जिरादखौ बारा जाया नआवनो गायनानै माने मुलि होआलासे जोंहा ननि थाखाय जायो आरो
औ मोजां मोजां नआवनो गायनानै लानांगौ ओनब्लाना माने बेजाल बुस्थु मोनजानाय जाया आरो ।
औ औ बेखौनो साननानै जोंहा बिदि खालामो । नोंहाबो गायदो एबार नै बा बा जुन फैगासिनो दङ बा जुन फैगासिनो दं ।
गोन आंबो ।
औ औ गायदे मोजां माने उननि जोलैया जानांगोन ना ।
औ औ । दे रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां औ दे दे । दे गोजोन्थों।
उ।